औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादो नोंथां।
जों एबाराव दिनै माबा टपिकनि सायाव सावरायनसै माने ओ फोरबोनि सायाव
फोरबोनि सायाव औ
आ फोरबो होनानै औ फोरबो ओ बर'नि फोरबोफोरनि सायावनो बर'आ ओरैनो बाथ-बाथो-बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै बुंनो थाङोबा बाथौ धोरोमनि बदिबाथ बर'आ मोनजेबा मोनबा फोरबो दोङो। नङा होमबा?
ओ
जोंहा गिबि फोरबोआनो जाबाय बैसागो फोरबो बेनिफोराव आवसि फोरबो दायो जेनबा आमथिसुवा सफैबाय थादो आवसि फोरबो बिनि उनाव फैगोन जोंहा माइनाव फोरबो
औ
माइनाव फोरबोनि उनाव फैगोन जोया आघोन फोरबो
औ
बिनिआव जोंहा जो जोबथा बर'नि फोरबोआ जागोन मागो
औ औ
बे मोनबा फोरबोआनो जेनेबा जोंनि बर'नि मैखोम आरो
औ
जों बे मोनबा फोरबोखौ जेनेबा जोंनि जाय बर'नि जेनेबा गुदि धोरोम होनबा जों बाथौ होनानैनो जों मिथियो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बाथौ धोरोमखौनो बर'नि गुदि धोरोम होननानै मिथियो ओ बे बेयो जेनेबा जाय बाथौ धोरोमारिफोरा बे मोनबा फोरबोखौ फालिनायखौ जों नुबोदों आरो जोंनि साइदावहाय
गोदो गोदायनिफ्रायनो फा
अ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालो उम फालि फालिबोबाय बैसागोआव बैसागोआ थ' जोंनि एंगारनो हायै फोरबो
औ
बेयो मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो जों जेनेबा बैसागो बोथोराव जेनेबा गासै जि माबा बिफां-लाइफां दावमा दाउसा गासैयाबो रंजायो जाखाङो बेयाव
औ
मानसियाबो जेनेबा गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे एसे रंजायो नङा होमबा नोंथां
ओ बैसागआवथ' माने अ बैसागोखौ माने मोसौनि थाखाय सानसे आरोना सानसे फालिनाय जायो माने मोसौखौ आरोना
मोसौ फोरबो आरो जेनेबा
मोसौ फोरबो मानसि मानसि फोरबोनि सिगाङाव गिबियावनो माने मो मोसौ फोरबोखौ फालिग्रोनाय जायो आरो माने बेवहाय आ मोसौआ माने बेमार आजारनि ओमफ्राय बारग'नो हाथों होननानै फालिनाय जायो सेट माने सानसे फालिग्रोनाय जायो आरो
जेनबा बैसागोनि एक थारिखनि सिगां आरो
सिगाङाव ओम
सुइदाननि बेखौ ओ माबायाव सै दाननि बेखो जोब जोबथा खालाराव बेखौ मोसौ थुखैनायखौ खालायनाय जायो आरो औ नंगौ नोंथां नोंथां जि बुंदों बेबो रायदयानो अ आरो बिनि उनाव जोङो मोसौ थुखिखांनायनि उनाव जों मोसौखौ लानानै फैगोन ओमफ्राय फुस फुजा होनानै मोनाबिलि समाव जोङो मोसा मोसौ खौ जेनेबा जोङो खाला आलारि बाथि माबानानै जोङो मोसौखौ मानि थाखाय खुलुमो आरो जेनबा जेनबा गोदो बेथ जेनबा जोंनियाव ओ हाल एवग्रा जन्थ्र बाटि गैयामोन नङा ओ जा दासो जेनेबा ट्रेक्टर होरिफोरा फैबाय दिनै नङा होमबा टेकनलजिया फैबाय बै समावथ जेनेबा जोङो हालजोंसो एवोमोन नङा होबा मोसौआनो मोसौआनो जोंखौ माने लामा माने मोसौआनो जोंनि आबादखौ जेनेबा खामानि मावहैयोमोन आरो आबादाव नङा होमबा मोसौआनो माने जोंनि थाखाय गोबोर गिदोर सम्पटनो थांना थानाय जिउ राहामोन आरो औ
ओमफ्रायो खो खोनानो मोनोमोन माने जाय नखराव माने मोसौ गैया बेवहाय माने लोखि
औ औ औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो थिगानो बिदि खोनायोमोन जोङो नाथाय नाथाय जोङो दायो आथिखालाव जोङो मोसौजों खम जाबाय जोंनि एवनाया औ औ
खम जाबाय आरो माने आबाद मोसौनिबो आबाद खालामो नालाय माने मोसौ आबाद खालामनो मदद होयो नालाय ओमफ्राय दाना टेक्नलजिया बांद्रायबाय नालाय ट्रेक्टरफोरजों एवनाय जायो आरो ना दानिया ट्रेक्टर फोरजोंनो आबादखौ माने मावनाय जायो
औ औ होनबा बे फोरबोआ थांलायबाय जोंहा फैलायबाय आरो मोनसे नैबे दायो आमथिसुवा फोरबो बेवबो बेबो बर'नि नैथि फोरबो आरो जोबोर बियो जोंनि थाखाय माने मा होननानै बेयो जोंनि थाखाय ओ सुवा फोरबो आवसि सुवा होननानै बुङा गेदेर सुवा आरो बे गेदेर सुवा फोरबो आरो बेयो जोंनि थाखाय मानि थाखाय बे फोरबोखौ होनाय जायो हबा जोङो आबादजों मिथिंगाजों जोंहा लोब्बा थानाय जोंहा बर' हारिया माने बै दुब्लि फोथाराव थाङोबोला जोङो मोसौ मालाबा जेनेबा खानस्रि बुथार फफ्लांगोन मोस्रोम बुथारफ्लांगोन जोङो फानसौ बुथारफ्लांगोन नङा होमबा एम्बौ दानथारफ्लांगोन माने जिब जन्थु जोङो पाब जानायनि थाखाय जों उदाहार मोन फाथो होनानै आरो जोंनि न'खराव जोंनि मानसि हारिनि न'खराव थ गोबां बांगाल सिमसायाबो आलासि जानो फैगोन बा नोंबो गुबुननि न'खाव आलासि जानो थांगोन अब्ला बै जनाय सियार आरियाव सुवा सु दि नांलानाय एरिनाया फैयो बेफोरखौ जोंहा बर'नि आबै आब आबौमोनहा फोथायनाय दं आरो बिनि थाखाय जोङो जेनेबा बे फोरबो खो जोङो माने पाब दसफोरा थांथो होननानै फालिनाय जायो आरो बे आवसि फोरबोखौ आरो आं पस्ट स्टाडि खालामना मोननाय बायदि ब्ला आरो ओ आरो बे जों बुंनो थांबाय आरो जोंनिया माबा माइनावफोरबो फैलायबाय
औ औ बे आमथि-आमथि-आमथि ओ फोरबोआवनो माने फिथाइ सामथायबो जानाय
औ फिथाइ सामथायाइ जोङो दा जोंदि फिथाइ सामथायाइ मोनबाय बेखौ जानाय जायो आरो बेयाव औ बोथोरनि फिथाइफोरखौ आरो औ बिनि उनाव फैलायबाय जोंहा आरो नैबे माइनाव फोरबोआ
माइनाव फोरबो ओं
जोंदि जेनेबा माइखौ गायबाय गायनायनि उनाव जेनेबा दुब्लि फोथारनिफ्राय जोङो माइ मुथिखौ हानानै बा लानानै फैयोना जोङो बे मुथिखौ लाना फैनानै जेमबा जोङो माइनाव फोरबोखौ गाबज्रियो आरो जेनेबा जाहाथे जोंनि फसल आबादा मोजाङै मोजां जाथोंनानै इसोरखौ सुंग्रि हरो आरो जेनेबा मायनाव फोरबोआ जोंनि जों बोर बोर गाब जि हरो जेनेबा जोंदि दा दैज्लां बोथोराव जों बर' हारिया जे माइ माइरं माइ गायनानै जेनेबा सोलिग्रा मानसि बेखौ जेनेबा जोङो ओ सुंग्रि हरो गसाइखो जेनेबा जोङो मोजां मोजां बे बोसोराव जोंनि आबादा जेबो खहा जायालाय बिनो मोजाङै मोजां फसल मोन होननानै जोङो बोर बियो आरो जेनेबा गसाइनि सायाव औ बे फोरबोआ माने बे जों रिलेटेद दङ आरो औ बेनिफ्राय जोंहा फैलायबाय बैयो मा होननानै बुंगोन बै फैलायबाय जोङा बेयो ओ आघोन फोरबोआ आघोन फोरबोआबो जोंनि जेनेबा एंगारनो हायि फोरबो औ आघोन फोरबोआ जोंनि एंगारनो हायि फोरबो बे आघोन फोरबोआवबो जोङो जेनेबा जोंदि खस्थ' मावनानै मोनबाय फिथाइखौ जेनेबा गसाइखौ गसाइ बेनिफाइनो जाहोग्रोहोयो आरो गिबियाव बिनि उनावसो जों मानसि हारिया जायो आरो गिबियाव जों गसायनो जाहोग्रोयोलै बिनि उनावसो जोङो गोर माइरंखौ जाग्रोयो बे फोरबोनि थाखाय जोङो नोंदि जोंखौ जोंनि आबाद सम्पदखौ जेबो खहा खालामा लाखायनो नोंदि जोंनो जोंनो सम्पति माबाखौ फसल आबादखौ जोंनो मोजाङै मोजां होबाय बेखौ मोननायनि थाखाय गसाइखो गोजोननाय बाउहरो आरो जेनेबा जाहोग्रोनाय बेनि उनावसो जों मानसिया जायो आरो जों बे आघोन फोरबो थांनाय थाङा सिगाङावथ' माइरं गोरलैखौ जानो होआना रावखौबो
जानो हो ओं
जाय जेनेबा गसाइखौ फोथायो बा धोरोमनि आसार खान्थिखौ फोथाय बे मानसिया जाया आरो जेनेबा बेखौ औ बे फुजा थांखांनायनि उनावसो गोरलै आबादखौ जायो आरो बेखौ होनो नौ औ नौ आन जानाय होननानैबो बुङो बेखौ औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय जोंहाथ आरो जोबथा फोरबोआ जालायबाय जोङा मागो मागो फोरबो नङा होमबा नोंथां मागोआथ जोंनि जो खोथा फोरबो बेयाव जोंहा फुरा बे समाव बोसोरसेनि मावना लानाय जमा जमायना थानाया जोंहा ज ज जानानै थायो जोंबा बे समाव जोंनिया जानाया एबोल लेबोल जायो आरो मागो फोरबोआव आरो आंखाल गैया बे समाव जोंहा जानाय लोंनायनि औ नों बिदिनो गोबां खस्थ बोसोरसे मावना जानायखो जोङो मोनजोबो नालाय बे समाव जोंहा जमा थाजोब बोरो? जोंनि बाख्रिफोराव माइ माइ माइरंफोरा जेबो बेखायनो जों आलो गोजान बिखो मोजाङै मोजां रंजानानै बारहरो जोङो बे मागो फोरबोआव जोङो जों बा बेलागुर सावनाय जायखौ जोङो नङा होमबा गारजा गारजा फुजा ना मा होनोमोन बेखौ बर'आव
ओमफ्राय मागो आव नोंसिनिया
मा होनो लावखार ओंखाम जायोमोन ना
औ औ जायो नोंथां।
ओ मागोनि ओ जोंथिं माने मागोनि ओ एक थारिखनि सि जानाया
औ औ एक थारिखनि सिगांखालि जोंनि बिथिंबो जायो एक थारिनि सिगांखालि बेलागुरखो फुंबिलियाव सावगोन सोरबाबा आ हराव सावगोन आरो
औ औ जोंथिंथ माने ओ हराव अ अराव सावनाय जाया माने माने सोरां सु सोरां सु संनाय जायो आरो
औ नोंगौ नोंथां
औ
उम आ
ओमफ्राय बर'नि ओ मा होनो बेखौ अमा बेदरफोरखौथ' जानाय जायोना?
औ औ जायो जोंथिं औ बेफोरो जोंनि जाग्रा आदार का
मागोआवथ' जाखानाय जायो
बेनिफ्राय जोङो जोङो गुबुनखौबो जोंबा जों नुयो जेनेबा गुबुन गुबुनाबो गुबुन माहारियाबो जेनेबा फोरबो दोङो गावबा गाव फोरबो नङा होमबा अ जों गासैनिखौ गासैनिखौ फोरबोखौ जोङो
भेलागर खोना माबा बिदि लावखार ओंखाम जानायखो दाना एक थारिखकआवसो जाग्रा जाबाय आरो ना गुबुन ओ माने गुबुन साइद जा नुनो मोननाय जादों आरो ना
औ
ओम माने इसे सोलायहांबाय आरो ना
अ नंगौ नंगौ नोंथां बे जायगा लायै जायगा सोनारो अब्ला जोंहा समाबो लावबाय नोंथां ओ जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन दोननोसै नामा? औ गोजोनथों नोंथां